औ नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो? दङ
औ आं दासान्दि ओरैनो दङ।
औ औ। औ आंबोथ' दासान्दि ओरैनोहाय दङ जिरायनानै। ओ नोंथां दिनैहाय नोंजों आं मोनसे बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों माने आयदायानो जाहैबाय मैगं थाइगं बुङो आरो ना? मैगं थाइगंनि सायाव सावरायनोसै एसे औ औ जानाय एबा ओ आबाद मावनाय मैगं थाइगं आबाद मावनाय बेफोरबायदि औ बेनि सायाव सावरायनोसै ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' दासान्दि जोंहा ओ माने मा बुङो बेफोरखौ लाव लाव पानिलाव भेन्दि लेस्रा बे बेफोरबायदिनि दासान्दि औ जिंखा औ बेफोरखौ दा आसान्दिहाय नुनो मोनो। माने दैज्लां बोथोरावहाय। नोंथां ओमफ्राय नोंथां थाङा नोंथाङा एबा नोंथांलाहा माबाफोर मैगं फोर गायो नामा बेफोरबायदिहाय?
औ दाथ' मैगं होनना बुङोब्ला काक्रेला गायो जोंहा ओ बांद्राय गाया इसे जे न'आव जानो आन्था आरो ना खाथ औ कक्रेला इसे गायदों आरो ओ जिंखा गायदों। आरो पटल
औ औ
अ आरो बिदिनो दंबावो आरोना
औ
औ नोंथाङा नोंसांला गायोना गाया?
औ औ जोंहाथ' बेफोरबायदिहाय ओरैहाय गया माने न'आव जानो आन्थाखौथ' गायो नालाय गासिबो न'आव जानो आन्थाखौ गायदों। बे आरो माने जोंहानथ' बे बैबायदिहाय फाथो दं। ओमफ्राय बिदि पानेलाव दं ओमफाय दाथ' आरो बुंनो थाङोब्ला मैदुफुलफोरखौ मोननो थाङो नालाय मैदुफुलफोर दङ। फोर दङ मैथा दङ।
बेफोरथ' दानि मेगं नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
ओमफ्राय नों-नोंथांलाहा ओ मा मा मैगं गायनाय जायो ओरैनो जेरैहाय आलु कबि बेफोरखौ गायो नङा होमबा? मेसें बोथोराव नोंथां ला गायो ना गाया
औ जोंहाथ' बेफोरबायदि आलु कबिफोरखौथ' बेफोरबायदि गायनाय जाया। ओ जोंहा गाया बेफोरबायदिहाय ओ खाथि खालायाव नुनो मोनो आरो जोंनि खाथि खालायाव नुयो बेफोरबायदिहाय आलु कबिखौ गायनायखौ नुनो मोनो। खाथिखालायाव आथिखालाव दङ ओ औ
आरो बेसर बेफोरबायदि बेसर बा मटर दुनदिया बेफोरबायदि ओह नों नों थांलाहा फैयोना फोया?
जोंहाथ' बेफोरबायदिहाय फोआ आरो फोआ जोंहा माने ओ जोंनि गामियाव गामिफोरावहाय नुनो मोनो खाथि खालायावहाय। गोबां नुनो मोनो फैयो माने। अ बेफोरबायदि फोनायाव गोबां माने खस्थ'जों फोनायखौ नुनो मोनो जोङो।
औ
ओ दानाथ' बेफोरबायदि मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोंहाथ' मा होनो बेखौ मुलि मुलि गोबांखौनो मुलि हार हासार बाहायनाय जायोना?
औ आरो दानिया दानिया गासै मैगं थाइगंआवनो बे फोर खौ बाहायनाय जायो आरोना। मुलैफोर खौ ओं
आरो मेडिसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायो हासार बेनो माने गुदि जानानै दं होन
औ बेफोरबायदि होबासो माने बेफोरबायदि होबासो माने मैगं थाइगंफोरा मो मोजां जायो होननानै बुङो आरोना बेनि खायनो होयो मानसिफोरा
नंगौ आरो दाथ' माने लाव फिथाइफोरखौबो गोबां मोननो थाङो लाव माने लावखौथ' जों गोबां गोबांजोंनो जाजायो नालाय ना आलुजों जाजायो बेदरफोरजोंबो जाजायो औ नाफोरजोंबो जाजायो ओह गोबां गोथाव जायो आरोना जानो ओह लावफोराहाय ना फोरजों बेदरफोरजों ओमफ्राय पानिलाव पानिलावफोराबोथ' बिदिनो नाजों जानो जोबोद गोथाव
औ
औ दे खौ गायनो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो जोंहा माने उन्दैनिफ्रायनो माने जोंथ' बेखौ गिबियावनो जों फुलि हिसाबै मोननो थाखाय जोङो बेनि बेगरखौसो फोग्रोनो गोनां जायोथ' माने लावख' लाव बिफां गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो बेगरखौसो फोग्रोनाय जायो औ पानिलावनि बेलायावबो बिब्दिनो ओ गोबांखौनो बिब्दिहायनो बेगरजोंनो
बेगरनिफ्रायनो जोङो माने माबायो आरोना
औ औ-औ नोंगौ ओ जोङो लाव बिफांखो गायनो थाखाय एसे बोरि हानि गोनांथि जायो। जेरावहा जोङो दै
दै मोनि जायगा आरो ना दै लोमि जायगा बेफोरबा बियावहाय बेफोरबायदिखौ बा नांगो आरो
औ औ जायगा एसे गोजौ जायगाखौ नांगौ मानोना बेवहाय जुदि बेवहाय जुदि दैया लोमना-लोमनानै होयोब्ला बेवहाय बिफांफोरा थैयो आ
आरो औ बेवहाय दै जामफै थानाय गोबां एम्फौ एनलाफोरा बिखौ माने बेवहाय माबानानैहाय बिफांखौ गाज्रि खालामो नालाय बेनिखायनो एसे बोरि हा इसे सानदुं नांनाय जायगा बेफोरबायदिखौ नांगौ आरो ना। अ 'बेनि अनगाबोथ' जोंहा लेस्रा दं। लेस्रायाथ' जोंहा इसे मानलाग्रा आरो ओ मानलाग्राबो दं ओरैनो माने मानलायिबो दं आरोना। लेस्रायाबो ओ बांसिनानोथ' जों मानलाग्रा खौसो गायो। औ मानलायिखोबो जों नुनो मोनो माने
अ' आङो आं नु फेराखै आरोना। दिनैसिम मानलायि लेस्रा बि फांखौहाय।
औ औ एसेबां गोजौ जाया आरो एसे गाहाय गाहाय जायो।
औ फिथाइफोरालाय माबायदि बि ओ मानलाग्रानि फिथाइ बायदियान ना?
बेथ' बेफोरबायदिनो एख्खेयानो नाथाय इसे गुसुं -गुसुं जायो आरो ओ मानलायिनिया इसे गुसुं गुसुं जायो। ओ मानलाग्रानिया थ' इसे गोलाव गोलावानो जायो नालाय
औ नंगौ आरो नोंथां ओ लेस्रा फिथाइनि कालारा बेलेग- बेलेग थायो नामा?
अ आंथ' बेफोरबायदि लेस्रानिखौ माने मोनसे ओ गोसोम आरो बेखौ मा होनो गो थां बेफोरबाइदि बे मोननैखौल'सो नुनबाय औ मोनसे गोसोम। लेस्रानि फिथाइनि ओ लेस्रा फिथाइनि खाालाराबो गोसोम माने बेखौ मा होनो गोसोमद्रायबो नङा औ गोसोमद्रायबो नङा बेखौ गलाप कालारबो होना माने गोसोम बेफोरबायदिनो आरो बेफोरबायदि जाथिसे दं लेस्राखौ माने आरो माबायदिहाय दंबावो आं नुनो मोनाखै नाथाय बेखिनिखौ नुदों आरो गोसोम आरो गोथां। औ बे मोननैखौ नुनो मोन दों ओ आरोथ' गोबां जोंहा जेरैहाय मैगं होननानै बुङोब्ला भिन्दि आलु खबि औ आलु खौब थ गिबियैनो ओ फिसा फिसा आलुखोसो लाबोग्रोनाय जायो थ गायनो थाखाय
औ बिनिफ्राय बेखौहाय ओ दुब्लियाव गायनाय जायो आरोना स ओ सिन बोनानैहाय बेखौ समा ओ सिदा सिद दायै गायनाय जायो आरो ना
औ औ गिबियावनो जेरावहाय आलु गायगोन बे हाखौ जों मोज मोजै हालेवग्रानै लायो औ औ गुर खालामनानै बेनि उनावहाय जोङो बे खौ मा होनो नांगोलजोंहाय सिन बोनानै
औ
औ नांगोल औ नांगोलजों सिन बोनानै जोंहा बेवहाय माने सिनावहाय जोङो होनानै माने बेखौ फबो आरो ना।
औ फबनाय जायो बिनि उनावहाय जि गाबहोनाय जायो खोमाना नों
औ औ नंगौ नंगौ बेनि सायावहाय जों जिगाबनि नुनो मोनो बेनि उनावहाय फैयो जेराव जोंहा बे सम जाबाथाय ओ गावनो फेंखा सुनानै माने रज'यो आरो ओंखारबोयो
औ आरो नोंथां आरो नोंथां नोंसोर नोंसोरनि जिहाय औ मैगं थाइगंनि आबादा माबोरैहाय जायो?
औ जोंनिथिं औ औ जोंनि थिंथ' बेवहाय माने जोंनिथिं जायगाया एसे खरां नालाय जोंनिथिंजाय बेफोरबायदि ओ ओ मा होनोहाय बेफोरखौ कबि, आलु, फान्थाव बेफोरखौसो गायनाय नुनो मोनो माने गुबुन बेफोरबायदिहाय ओ माने मा होनो बेफोरखौ उम मा होनो सो-सबाय बे खौबो गायनाय नुनो मोनो सबा औ सबाय गायनाय नुनो मोनो आरोथ' मा होनो बेसर बेसरखौहाय गोबां गायनाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय
औ गायो जोंनिजोंबो गायो बेसरखौहाय
माने
आरो दाथ' औ नोंथां आरो दा थ' बानलु बानलु गायनाय दिन ना नों थां
औ नंगौ नंगौ
औ नों नोंस्रा न'आव गायोना गाया आं
औ जोंहानावथ' बानलु बिफां दङ दंनाया माने न' जानो था दङ
अ बारा एसां बुर जाबो नङा आरो नों थां जानो आन्थाल'
अ बानलुआबो गोबां जाथोननि थायो जेरै ओ नायदाव बानलु थायो बिदिहाय गोबां गोबां मुंनि बानलु दङ दा
औ नंगौ
औ माने बानलु गुफुर जाद बबो दङ गोसोम जादबो दङ गोथां जादबो दङ। बिब्दिहाय औ नोंथाङा फोरमायना अ बेफोरबायदि ओ आबाद मावनायाव गोबांहाय नांथाबनो गोनां जायो। माने गोबां खस्थ' गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सम बायदिहाय दै बाहा दैखौ जगायनो गोनां जायो नांगौ बायदिहाय आसारफोरखौ जगायनो गोनां जायो जेराव
बेफोरावहाय बेफोर आबादावहाय ओ नां नांगौबायदि सम बायदिहाय दै दै होनो हायाबा मोजां जाया न' नोंथां
औ औ नंगौ बेफोरबायदिहाय नांगौ समावहाय होनो हायाब्ला जोंना माने आबादा गाज्रि
गासै औ औ जोंनि खिबो बिदिनो गावबा गाव बांद्रायबो गायनाय बांद्रायबो बिदि आबाद मावनाय नुया एसे एसे जानो आन्था गावबा गाव मावो आरो
औ औ नंगौ ओ बिदिब्ला नोंथां आंजों दान्दिसे सम रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांखौ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ दे